हलौ औ खोनादों ए
ओम खोनाबाय
औ ओमफाय
ओम दं बावनो
ए
हाब दिनैसो ना नुबायलां
बहाय फुख्रियाव
ओम
बिसे देरखो
फुवा फुवा फरायनाय एसे गिद देरबायानोथ' दै लोमनायखायसो ओरै ओंखारबोदों बेयो
ए औ
ओइ हिसाबानो गैला आं नायबासो मिथिसिगोन बेयाव
सानैजों ब्रा सानैजों जों खेनबेसे जाखो रायलायनाया
हा ओंखायथ' बेयाव नायबासो मिथिसिगोन ना माबायाव मबाइल नाम्बार दालाय थायोना हरनाय बेयाव नायबासो मोनथिसिगोन
खोनब्रैसो जाबाय खोमा सासेयाव खनब्रै खनब्रै जाबाय ना बाराखै फाग्ला बि बिदि मोना खोनबायावनो दा हरनो मोना
मा होनदों
खोनायाखै खोनबायावनो कल थाङा
कल थाङा
खोनबा जाबाथाय फन थांखाया
नङालै सानसेयावनो सानसे सोलायोगोन
नङालै सोलाया फाग्ला
नायलाय नोङो र न दाहाय नायै नों बारबायसो जोंना मिथिबाय खोनबानि
उम र' दा दा नायगोन र' दा दिसताब जायोलै एसे बे या
उ बारबायलै होमबालाय सानसेयाव सानसे सोलायोगोनलै
जानो बिदि मोनबाथ' होमबा सानसेयावनो मेरला रायलायनो हायो
ओम सान ओम जि सानसेयाव बेसेबां रायज्लायजानायसो मोन्दां बुस्थुआनो
जानो
आयु जों रायलायनायाथ' सानफ्रामबो रायज्लायनाय जायो एखमबा नङा जेखुनु दाख्लैनिफ्राय र' आं आं हिसाब खालामनो दै फोथाराव खोनसे ओमफाय नै दाख्लै खोन नै खोनथाम खोन है जाथ'वआ मोननायाव
खोनबा जाबाय हेल'
खोनायाखै?
खोना खोनाहां खोनाहां जादोंलै। खोनांहां खोनाहां जादों नोंनिखौ मिथिया
गारमा बोथा दोंमोनलै।
ए
खोनाहैदों दा?
खोनादों औ।
ओ मालाय नोंसिनासो खननै खननै जासिगोन।
उम वाटशपा माला लायोनो? खबर लायाखै?
दा जुनमोन नामा?
उम
जुलाइआव जागोन होनदों।
जुलायथ' जागोनब्रा ओमफ्राय।
मा होनो मा होनो बिदिखौ बर'आव गिबि साननिफ्राय ना मा होनो? बेनिफ्राय लानाय जागोनदां। औ माबा एसे थांनानै जेनेबा जि थारिखसोनिफ्राय जि थारिखनिसो औ औ बेनिफ्राय जि थारिखसोनिफ्राय लानाय जागोनदां। जेनेबा माबायाव जोबगोन नालाय दानि नैजिद' जोबगोन नालाय उन्दैफोरा
औ
दोनै माबानिफ्राय स्टर्त खालामो सारि थारिखनिफ्राय
नैजिद'आवनो जोबो।
उम
समफोरनो
उम
बांगद्राय गौलानै
गैला
उम
जिखुन जाया बे माबायावनो जोबगोनब्रा थामजिनि सिगां जोबगोनो हागौ
उम उम
जोंनानो माबायाव जोबगोन ना टुन्टि सिक्सआव। नोसिना
ओमफ्राय माथो ओरैसो फोरोंहैनो ना मानो होनदों?
अबाव?
मुराबारि
अनिम
खोनायाखै
औ औ बिस मा होनोमोनलाय बिखासममोननि थिंजाय।
बिखास उम उ
उम
आ आंथ' मिथिला उम
मिनथिया आं
माबायदि जागोनथाय
ओमफ्राय बाव बावलाय सोर थांनो हागोन बिसोर बिसोरखौसो फोरोंहैनो होनदोंमोनदां।
ओरजायबो थानांगोन ना
उभ जोंथ' समानो गैया आंथ' बोरैबाथ न'आव थागोन थाला आसा गैया बिलां
हबाव थांगोन नों
था बोरैबाबा न'आव थागोन बोरैबाबो थाया मिथिला
मा मावहैगोन नाङो
बेरायलाहैसैला बिगुमै मोननाव
बेराय हैैगनोसो
मास मोनसे बेरायहैगोन आं बेरायहैबाथाय
उथिं दथमायाव
उलथाबानियाव
उलथाबानियाव
उम
आं बेखौनो अबावबासो थांसै नामा नंदोंलै थांसैसोमोन
हा-हा थांनो नोङ फरायग्रा मानसिया थांजायो नामा
आइआ माबा मोजां होनबावो फाग्फा सानदों
सानफ्रामबो आं थिनस'न ओंखायनो न'आव थानो बाबाय आं बिगुमैजोंंसो थाहैफासै आं दसे
हम
नांलायनाय मानाय सामफ्रामबो बायोलै हा-
बिदिनो जायो
उम आदा मास मोनसोर थानानै फैगोन आं थाथारबाबो
मास मोनसे हायाबाबो
उम
उम
आङो दा हरलै दै गैयिखायनो
दैया खसुथार नामा
उम फालाबो फानियाव दै खस्थ' नङाबा हम दुगैनोनो खस्थ' नो
उम
मोनना मोनो बरिंआव लायनांगौनो जा गोजान जायो एसे गोजान जायो नामा
उम माबनियाव मा होन मा नाम मोनलाय
मा
नोंसिनि आबौआ बे सा ओन गेजेर नाना औ
थाङैया थांफेराखै ओंखायनो थांनो लिंहरलाबायो बिगुमैया
उम दालाय माबाखायसै माहोनो
आङ बा
गम बन्द' मोनखाासिगोना आरामनो थांजायो
ओम आंहालाय मा गरम बन्दजोलाय मा लोब्बा फाग्ला
थां-थांबानो थांनो हायोना?
नाङा
उम
फरायबालाय गरम बन्द'आव नां मा नेनांलानांगौ मा नेनांगौ है
बेराय नांगौलै
ओम फरायनाया बोरैबाबा मोजां बोरैबाबा जारलाबायदि बुरजा फरायबाबो बेनो एसे फरायबाबा बेनो बोरैबाबा नोङा?
आंथ' फरायला
जेनेबा फारानिनि फरायाबाबो नखम खालामनांग अमे थानायनि थाखाय नांगौबा माबा मोनसे कर्स लानो साबसिन
बोसोर नै गोजोङाव माबा कमप्लिट खालामनो हायो नों?
उम जाम्बा जादों।
लक दा नै गैलामोन बोसोर
औ।
माबा नङा सि मोनखायोना बिदि लानानै फरायबा मोन
हम।
आइ टि आइ फोर लाबाबो जाबायमोन।
ओंखायनोथ' फैखाब
उम आइ टि आइ बाबो कारेन्ट सावजेननाय मानायफ्राव मोनला बायसिगौमोन बायदिसिनाफोराव। प्राइभेट सरखार नङाबाबो प्राइभेटफ्राव
एबार जा एबारनिफ्रा जानोसै बारबावबायसो दांलै उमब्रा
आइ टि आइ आ हा बार दोना बाराखै थाय। जा-जासिखोन्थ आरो
खालामफिनसैबा
होत मोननाय नङालै दा खोनायाखै मोननाय नङा मानो गोफारसे बुरजा-बुरजा माबायो सिगांसो लेंंहरब्ला होदोंमोन आंखौ
फइत मोनोलै
सिलेगा जाम्बा मा?
र' माबा मे बेनाबो माबा दङ ना?
औ बहायबा-बहायबा मोनो बहायबा मोना फारसेन्ट खमा
उम औ।
आं सिगांहायसो लायोबा इलेक्ट्रिकआव मोनसिगौमोन।
उम।
जोबजोबसिगौमोन आंना सिगांखनो लायोबा।
उम।
दा अहायबा सोमोनहैलायसिगौमोन आङो साख्रिबो फिसा
गोदान
बे फैसानि गारि भारानि थाखायनो गिनानै थाङाखैब्रा आङो लेंंहरखाबाय आजां-गाजांनो। प्रिन्सिपालानो मा दावलिगुरिना।
उम।
जामबा जाबाय फैसानि थाखायनो बेबो इलेकट्रिआवलाय अबावसो मोननो? फायारिंआव सोलायबावोमोन बे समाव मोजां मोनना फारसेना?
उ आरो दाथ' रेंक बारायसिगौसो बे।
उम दाथ' नोङो बिदि फारसेन्टजों मोनला बिदि ओरैनो। फ्रियाव सिगां समाव मोनोमोन जोंनि समाव। दा गासिबो गोरों जाजोब्बाय ना।
उम उम।
मोननांगौबा गोब्राब जासिगोन आरो जों।
सुलुं लालाबायायनांगौलै आ एसे सुलुं लालाबायनांगौ। ओंखायथ' सुलुं लालाबायनांगौ होनबाबो।
उम नायनांसिगोनलै दा मोननाय नङालै आं बे खम समावसो जासिगोन।
एखेखा नोंना बिसाङाव आंनाथ' गैथारसिनबावासो थार्द आवसो फाग्ला।
सिकिनाव थांनो मोननाया थांनायालाय ओमफ्राय मोनगोनखौ आसा गैला दा।
होम। मोनजानोसै नोंनाबो।
उम, सिगांनि
उम उम।
दासो आगजुसो जाफिनो।
उम।
जायगाया जा गोजान मा?
टाइम जाबासो बुजियोबा।
उम बैसो जाबासो।
उम हमदांनो हायो ओमफाय बेबायदियावनो हमदांनो हानानै जेनेबा जों एसे मोनथिखाबाय नालाय जोंनि एसे ओन्दैसिनिखौ फोरोंसै बिसोरबो लालाना बिसोरबो उनाव बुजिहैसैलाय आरो। ओ नंमारगौमोन बा माथो होनलायसै ना? ओंखायनो माखासे माखासे माखासे माखासे बुंनायफ्राबो लालाबायनांगौलैना? अबिखौबा अबबा ओं। नोंनाव जासिगोन होनबा ना?
नङा, जासिगोन जानायालाय।
ओं, नों बिजों रायलायहरबावो ना मायो?
सोरजों?
अमा जों।
र' नायनि आं फन हरग्रोनाय बेखौ।
औ दे
दसे थाना हरनोसै आं र' र'।
औ। उम।
ओमफाय अनजालिनाव हराखै नों?
औ।
ओइ आं इन खालामबाय।